औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
औ गोजोन मोनाबिलि।
ओ दा आङो नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंनि बर'फोरा बा माबायदि आबाद मावनानै जाबोयो जायोमोन गोदो गोदाय आरो दा माबायदि ना बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो आबाद होननानै बुङोबाथ' जेन'बा जों जायखौ जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो बेबायदिनो माखासे फसलफोर बा मा-माखासे जाग्रा आदारफोरखौ जोङो मावनाय जायोना मिथिंगानि हायाव जोङो बि बेफोरखौनो आ ओ जोङो आबाद होननानै बुङा होमबा? ओ गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद जोंहा गोबां फाराग नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बेबायदिनो जोङो गोदो गुबुन गुबुन आबाद मावोमोन नाथाय दाबो बे एखे आबादखौनो मावो नाथाय थेवबो बे आबाद मावनायनि बेलायाव जोङो माखासे गोबां फारागफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय मा ओ जेनेबा मोनसे बिदिन्थि लानानै बुङोबा जोङो माइ आबाद मावोमोन आरो दाबो माइ आबाद मावो नङा होमबा नोंथां? गोदो गोदाय जोङो बे माइ आबादखौ जोङो एसे आलादा रोखोमै मावोमोन। नाथाय जोङो ओ एखेब्लाबो जों आथिखालाव गोबां फारागखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय नांगोलफोरजों एवनानै जोङो माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ओ दानि जुगावबा आथिखालाव जोङो बेखौनो नुनो मोनो जे ट्रेक टर बा गुबुन गुबुन दोरोङारि जोंहा आगजुफोर बेफोरजों जोङो एवनानै जेरै पावार टिलारफोर ना आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोङो बेफोरजों खम समनि गेजेरावनो गोबां बिगा बिगा हाफोरखो जोङो एवनानै मा ओ गोद ओ खम समावनो जोङो गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा गोदो गोदाय जोङो मा नुनो मोनोमोन? जोङो गोदोनिफ्राय मोसौफोरजों ओ एवनो थाखाय जोङो दखरसे हाखौनो जोङो एव एवनो गोबां सम नांगौमोन नङा होमबा आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि नांगौसेबांल' ओ माखासे ओ आबादफोरखौ जोङो मावनो हायोमोन जेरैहाय जोङो थोजासेबां बेबादिनो उम बेबायदिनो बिगाबा बेबायदिनो सय बिगा ना जेनेबा हालिसे मोसौबाथ' जोङो बेबायदिनो दस बिघासोहालागै बिदिल' मावनो हायोमोन आरो नाथाय आथ थिखालाव जोङो मा नुनो मोनबाय बेबायदिनो ट्रेक्टर बायदिसिना फैनानै जोङो मा सानसेयावनो जोङो दस बिघा हाखौ जों सानसेयावनो एवनो हायो नङा होमबा नों थां थि अब्ला जोङो बेबायदिनो जोङो बोथोर थांजासिमाव जोङो गोबां हा एवनो हायो नंगौना नङा गोदो गोदायना मानो बुर जा एवनो हायामोन होननानै बुङोबा मावनो हायामोन होननानै बुङोबा जेन'बा ओ मोसौजों बि बिदि लासै लासै एवनाय जायोमोनखाय जोंहा बुरजा एवनो सानबाबो जोंहा बोथोरानो थांग' लायोमोन आरो बेबायदिनो बोथोरा थांग'लायनानै जोंहा मा माखासे आबादासखौ जोङो मोजाङै थिखोननो हाया मोनबा माखासे आबादफोरा नांगौ बायदि जोंहा जायामोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो समजों लोगोसेबो खारफानो हायो आरो। आरो जोङो आथिखालावथ' जों मा नुनो मोनबाय जों नांगौखिनि हासारखौबो जों जगायनो हायोबा जोङो बे अबे माइआव जोङो मा हासार नांगौ बा मा मुलि नांगौ ना बैफोरखौ जोङो बिजिरनोबो हाबाय जोङो बे समाव जोङो आरो नांगौसेबां मुलिफोरबो होनो हायो मेडिसिनफोर जेरैहाय ना बेफोरखो जो अ नुनो मोनो आरो गोदो गोदाय बेबायदिनो जोङो जेबो ओ मुलिफोर होआलासिनो जोङो माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथ थिखालाव बेबायदिनो ओ रायनारि हासारजों लोगोसे गुबुन गुबुन एम्फौ फथैग्रा मुलि गुब बुन गुबुन जोंहा मा होनना बुङो ओ हाग्रा फोथग्रा बायदिसिना मुलि ना बेफोरबायदिखौ बाहायनानै जोङो आब बाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो जोङो आ गोदोनि आरो दानि आबादाव जोङो बेखौबो फाराग नुनो मोनो जे जेनेबा जोङो गासैबो मो मोनफ्रोमबो खामानियानो जोंहा मोनसे मोजां मा होननानै बुङो मोजां फिथाइ आरो गाज्रि फिथाइ थायो नङा होमबा नों थां जेनोबा मो गोरजि गोहोम एबा मोजां गोहोम जेनेबा गोदो गोदाय जोङो आबादफोरखौ ओ बेबायदिनो मिथिंगानि हासारजों जोङो मावनायखौ नुनो मोनोमोन बे समाव जोंहा जेबो गारजि गोहोम गोग्लैयामोन जेरैहाय जोंनि जानायावनो बुं बैफोर आबादफोरखो जायोबा जोंहा जोंनि देहानि जेबो खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनामोन बा मोनांनाय ना‍ङा मोनदाङामोन आर नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ नुनो मोनबाय माखासे रासायनारिक हासार बाहायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंहा मेडिसिनफोर बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा बायदिसिना बेफोरनि जोहै जोङो मा जोङो बैफोर आबादफोरखौ जायोबा जों मा होनो लाय जोंनाव एसेब्लाबो जों हमदांनो हायोैब्लाबो जों एफा एफायैबाबो जोङो बेमार आजारा जोंनाव साफा लाङो आरो। आरो बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि फाराग होननानै बुंबावोबा गोदो गोदायहाय मा होनो ओ माखासे आबादफोरखौ जोङो सावरि बादालि ज' ज' मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो मा आथिखालाव जोङो बेबायदिनो माखासे माइ गायग्राया सेन्थाय जोंहा मेचि दिनै ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां ओ अब्ला जोंयोबाव मावथिआ मावनांगु नि ओ माबायानो फैला आरो खम मावनांगौबाबो जोङो खम बिबांनि मानसिजोंनो मावनो हायो आरो बेबायदिनो माखासे ओ ओनफाय बेबायदिनो गारजि गोहोमा बेफोरबो आरो जोंहा ओ मा होनना बुङो खौसेथिया गैला बा ज' ज' मावलायनाय गैला बेबायदिनो ज' ज' हेफाथ हेजाब होलायनाय गैला आरो जोंहा बेमार आजाराबो जोंहा बेबो बारायलांबाय आरो बेबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि माखासे गोहोमफोरबो दङ जेरैहाय गोदो गोदाय जोंहा जेबो मुलिफोर बाहायामोन रासोननारि हासार बाहायामोन बेयाव जोंहा मिथिंगानि हाफोरा जोंहा दिदोमैफिनोमोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनबाय गोबांथार आबाद मावो आरो जोङो मोनचेआ जावले मावो मोनसे आबाद मावखांनायनि उनाव आरो गुबुन आबाद मावबावगोन आरो बेबायदिनो जोङो मा गुब गुब रासेनारिख हासार होगोन बैफोरनि गेजेरजों बा माखासे हाग्रा फोथैगो दा मुलि बाहायदों बा माखासे गुबुन गुबुन ओ बेबायदिनो मेदिचिनफोर बाहायगोन बेनिज जोहै मा हाेब्रेेंनाया जोंहा बांलांदों आरो बेबायदिनो हाागेब्रेंनानै जोंहा आबादफोराबो जोंना जेसे दिहुनदों एसे जाबाङा जालांदों आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबांथार आबाद मावनायनि थाखाय जोंहा गोबां दों बिनि जाहोनाव जोंनो बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै जोंओ आबाद फोथार बानायनाय जादों जायनि जाहोनाव जोंहा जोंनि मिथिंगानि बा जोंनि बारहावानि जोंहामा गेसफोर कार्बन डाइ अक्साइद फोर बा गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दाय आरो मा कल कारखानानि उखुन्दै बैफोरो मा जादों बांलांनो हमदों आरो आरो बेबायदिनो मा जोंनि जों जे जायखौ जिब जुनारफोर आरो मानसि दुमसिफोरा हां लायो जायखौ बिफां लाइफांफोरा हगारो अक्सिजेन गेस ना बैफोरबो जोंहा खमायलांनो हमबाय आरो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव होनना बुङोबा बिफां लाइफांआ खमायलांबाय नालाय आरो बेबायदिनो जोंहा अखानि बिबाङाबो खमायलांदों मानो होननानै बुङोबा जोंहा बिफां लाइफां खमायलांबाय नालाय अखानि नोंथां जों बेबायदिनो गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद जों गोबां फाराग नुनो मोनो जेरैहाय जोङो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै बेबायदिनो माइ फाथो सिबिं बेसर बेफोर गासैयावबो जोंहा सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो नङा होब्मा नोंथां बेबायदिनो माइ मारा होनायनिफ्राय लानानै जोङो माइ माराखौ जोङो गोदो आलादा रोखोमै होयोमोन नाथाय आथिखालाव मेसिनफोरजों होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो नोंथांआबो आबादनि सोमोन्दै बा माइ गायनाय बा जोङो माइखौ माबोरै गायो बोरै मा‌ माबसिम सैयो आरो बिनि बे नङाबाबो जोङो गुबुन गुबुन आबाद गोदो आरो दा मााबायदि मावो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोनना नों
औ हागोन नोंथां दा आङो माइ आबादखौ माबोरैहाय मावो बिनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होनि थ' माइ आबाद मावनायखौनो आं नोंथांनि सिगाङाव बुंनोसै माइखौ गायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो मा जाग्रोगोन जोंहा मोनसे माइ माइखौ गायनो थाखाय जोङो माइज्लि दोननानै लाग्रोनांगोन सिगाङावनो ना बेखौ हाय खोथिया फोनो ना जे बे माइखौ गायनो थाखाय जोङो सिगाङावहायनो माइज्लि जेबा बेखौहाय दोनथुमनांगौ खोथिया फोनो थाखाय जे माइखौ दोनो बेखौहाय मा होनो माइज्लि होननानै बुङो ना बे माइज्लिखौ जोङो सिगाङावनो थिग खालामनानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइ गायनाय सम बोथोरा फैयो अब्लाहाय जोङो मोनसे दुब्लि एबा फोथारखौहाय हालोवनानै लाग्रोगोन गोदो गोदाय जेनेबा गोदो गोदायहाय मा मोसौजोंनो हालौवो हालौवोमोन ना दा गोदो गोदायोहाय हालौनाया मोसौजों हालौमोन दा बेबायदिनो मोनसे फोथारखौहाय ओ सिगाङावहायनो मा हालौनानै लाग्रोगोन बे सिगां हालौनायखौ मा होनोमोन खारायनाय होननानै बुङ ना नोंथां। आरोबाव नैथियावहाय हालौगोन बेखौहाय उम सामार होगोन बेनि उनावहाय आरो जेब्ला आरो खोथियाखौहाय फोगोन होमबा बेखौ आरोबाव जाहाथे हाया मोजाङै ओ समान जायो बेनि थाखाय बेखौ मा आरोबाव खनसे हालौबावगोन बेखौ बर' होनाय ओ बेबायदिनो खोथियाखौहाय जोङो फोनायनि सिगांहाय दैयावहाय ओ सोमनानै दोनग्रोनांगोन आरो ना ओ साननै बा सानथाम बेबायदि सिगांनि सोमनानै दोन खा नांगोन जाहाथे खोथियाआ गिसि जायोना बेयो गोरानै फैयोब्ला बेयो सान्दुंजों मालाबा रानलांनानै खोथियाफोरा रज'वाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो मा खोथियाखौ सिगां दैयावहाय सोमनानै लाग्रोनांगोन दा बिनिफ्राय जोङो बे हालौवनाय फोथाराव दुब्लियावहाय बे खो खोथियाखौहाय ओ समानै जेब्ला खो माहोनो हाखौहाय मै होनानै लाखांनायनि उनावहाय खोथियाखौहाय‌ सारनानै होगोन आरोखि ना दा बेबादिनो खोथियाखौ सारनानै‌ ओ बेबायदिनो से दान बेफोरबायदिनि उनावहायनो ओ माइखौहाय मा फुनांगौ जायो आरो जेब्ला गायनाय सम जायो ओमफ्रायहाय मा होनोमोनलाय बे जेब्ला गायनाय सम जागोन अब्ला आरोबाव बे माइ गाय ग्रा फोथारखौबो सिगाङावहायनो मा हालेवनानै लाग्रोनांगोन बेबायदिनो हालेवनानैहाय बेबाय दिनो फार्स्टआव बेखौबो गिबियावनो मा खारायनानै लाग्रो नांगोन ना बेनि उनाव बेवहाय ओ सामार होगोन आरो बेनि उनाव बर' होगोन जेब्ला गायनो टाइम जागोन दा ओ बेबायदिनो गोदो गोदायथ' मा मोसौजों हालेवनाय नालाय बेबायदिनो ओ बांद्राय बुरजा बेफोरबायदिनो गायनो हायामोन बेबायदिनो सानसेयावहाय ओ बाराद्राय बुरजाबो गायनो हायामोन दा माइखौ माब्रै गायो आं नोंथांनि सिगाङावहाय एसे खोन्थाना होनोसै आं माइखौ गायनो बे दुब्लियाव गायहैनो थाखाय जोङो बे खोथिया फोनानै लानायखौ सिगाङावनो फुनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय फुखां फुनानैहाय खोथियाखौ जाहाथे बै माइ गायगोन दुब्लियाव लांनायाव लेथेर फेथेर जाया बेनि थाखायहाय मा जोङो खोथियाखौ मुथा मुथा खानानै लाग्रोनांगोन आरो दा बेखौहाय मोनसे मुथाखौ जोङो मा होनगोन आखासे आखानै बेबायदि होननानै सानगोन आरोखि ना दा बेखौहाय बेखौहाय बे खोथिया थिलिनिफ्रायहाय बेखौ माइ गायग्रा दुब्लिसिमहाय लांनानै बेखौ गायहैगोन आरो दा जोंनि बर' फोरा माबे माइखौहाय गिबियावहाय गायनायनि सिगां मा बेबायदिनो गावबागाव धोरोम लायै धोरोम ना सोरबा बेबायदिनो ओ सिगाङावहायनो मा माइखौ थुनायनि सिगाङावनो मा ओ इसोरनियावहाय बा बोर बिग्रोगोन आरोखि ना जाहाथे ओ बे दुब्लिनि आबादफोरा मोजाङै जालांथों एम्फौ एनलाफ्रा जाहाथे दाजाथों बेबायदिनो नांगौ बायदिनो दै अखा बेखौ मोननो हायो बेनि थाखायहाय मा गिबियावनो माइखौ गायनायनि सिगांनो मा इसोरनि फ्राय बोर बिनानै लाग्रोगोन बेनि उनाव जोङो माइखौ गायगोन दा गायखांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायब्लानो ओ जाया नङा होमबा दा ओ माइखौ गायब्लानो दा माइखौ गायनानै बेखौहाय दैफोरखौबो मोजाङै माइयावहाय सोनानै होनांगोन ना। ओ बेबायदिनो दैखौहाय मोजाङै समानै ला खिनो थाखाय मा दुब्लियाव मोनसे आलिफोरबो थायो बे आलिखौबो जोङो खोनानै लाखानांगोन आरोखि ना दा बिदिनो ओ माइया मोजां अखा दै मोनोब्लासो मा फिथाइ मोजां आबादबो होगोन ना बेनि थाखाय आरो माइआ जेब्ला देरलांगोन देरै देरै मा बेखौहाय जेब्ला हानायनि सम जागोन नङा होमबा नोंथां थ' बे हानायनि समावहाय जोङो ओ ओ बे हानायनि समावहायबो जोङो मा हा मोनसे माइ हाग्रा गोदो ओ, जेन'बा दानि जुगावथ' मेसिनफोरजों हायो बा गोदोथ' बेबायदिनो आखाइजोंनो जों मानसि सुबुङानो हायो। मोनना बे माइखौ हानो थाखाय जोङो मा खासि खासि लानांगोन खासिजोंसो जोङो, हागोन आरोखि ना ओ खासिजों हानानै जोङो बे माइखौहाय लागोन, दा बे माइखौबो जोङो दुब्लिनिफ्राय न'सिम थिखांनानै लाबोनो, लाबोनांगौनि थाखाय जोङो जाहाथे लेथेर फेथेर जाया बेनि थाखाय मोनसे माइखौबो बजा, खानानै लागोन आरोखि बे बजायाव बजाखौ खानानै दोननानै ओ दुब्लियावनो बेबायदिनो, सानसे बा साननै बेबायदि दोनगोन जाहाथे माइआ एसे गोरान जायो आरो बेखौहाय न' फारसे लाबोनो हायो दा ओ बे माइखौ लाबोनानै दोनफैनो थाखाय जोङो आरो मा मा मा नांगौहाय मोनसे खल सिला बेखौहाय सननानै लानांगोन जेरावहाय जोङो बे माइखौहाय, जाबनानै दोनफैनो हागोन खोनादोंना नोंथां दा, हेलौ नोंथां खोनादोंना?